अ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदो नोंथाङा?
अ दा ओरैनो दोंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि बर'नि अनला ओंख्रिनि सायाव फंनैसो सावरायनो होनना नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ औ नोंथां बुंजागोन दे।
औ अब्ला ओ नोंथांनिसिम ओ गिबियावनो सोंथि सोंनाय जायोदि ओ बर'नि बर'नि अनला ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै संनानै जानाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। ओ जोङो गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमना दोननांगौ जायो ओ सोमना दोननायनि उनाव जोङो माइरंखौ सुखांनानै जोङो इसे सान्दुंआव बा माबा मोनसे आगजु लानानै फोराननांगौ जायो आरो जों फोरांखांनानै बा ओ दिंखियाव बा ओ उवालाव बा जोंनि बा ग्रेन्डार बुङो बेखौ मेसिन बेयो मोनसे बेयाव ओ देनानै लाजायो आरो देखांनानै जोङो ओ दाउजों बा अमाजों संनोब्ला जोङो ओ अमाखौनो हम बा दाउखौनो हम जोङो ओ एवफ्रामनानै लानांगौ जायो आरो ओ अनला ओंख्रियावथ' बारा ओरै ओ मस्लानि गोनांथि जाया आरो ओरैनो सामब्राम गोदजा सामब्राम गुफुर आरो जोंनि दुब्लियावनो गायनाय हाइजें बेखौ ओ बांसिनानो बाहायनाय जायो आरो ओ जों बेखौ दे खांना लानानै जोङो एव ओ बेदराव एवफ्रामनायाव होनांगौ जायो आरो ओ जोङो बेदर एवफ्रामनाय समाव जोङो मोजाङैनो हालदै संख्रि होनानै जों बिखौ ओ मोजाङैनो जों बेखौ मोजां मोनहोना लानांगौ आरो मोनहोना लाखांनानै जोङो बेखौ दै होनांगौ दै होनायाव जों बेखौ दसे गोबाव ओ गावनि बे ओ गोथाव थावनायखौ जों ओंखारहोनो होनांगौ आरो एसे गोबावैनो गोदौ होनांगौ ओ बे गोदौ होनायाव जोङो बेखौ अनलाखौ जोङो ओ गावनि आखाइजोंनो एसे एसे सारनानै होनांगौ जायो आरो ओ बे सारना होखांनायनि उनाव जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ एसे गोबावैनो गोदौ होनांगौ जायो आरो गोदौ होखांनानै जोङो जेब्ला खारै एसे संख्रि नाङो अब्ला जों बेखौ साखियो साखिखांनानै जेब्ला बियो थावो बेखौ जों खांनानै दोननाय जायो आरो
थारैनो नोंगौ
गौ ओ नोंथाङाबो ओ अनला ओंख्रि जाफेरबायना?
औ नोंथां जाफेरबाय
औ ओरैनोथ' नोंथाङा ओ जोंनि ओ हारिनिनो ओंख्रि मा मा ओरैनो मोजां मोनो?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारि बर' हारिनि ओ आंगो ओंख्रियानो जाबाय ओ अनला ओंख्रै बे आरो नारजि आरो जायखौ जोङो ओंख्रि खारै होनना ओ खारदै खारै होनना बुंनाय जा जायो आरो ओ खाथि खारै बुंनो खारदै खारै माने ओ जोंनि मैगं गोथां जों बानाय जानाय आरो बेयो मोनसे जेराव जोङो ओ खारै होननानै संनाय जायो। ओ बुंनो थाङोब्ला खारदै खारैया जाबाय ओ जोंनि बर'निनो आंगो जेराव जों जानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो। जोङो जे जोङो बेखौहाय गोबां मुवाफोरजों बानायो आरो गोबां ओ जेरै जोङो मैगं ओ लाइ लाफा आरो बेसर बायदिसिना होनानै जोङो बानायो आरो ना ना गोरानबो होनो हायो बेदरजोंबो जानो हायो
औ नंगौ ओ आरोबाव खारदै खारै संनो मा मा मैगं नांबावगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होबावलाय
औ ओ खारदै खारै होनना बुङोब्ला बिदिनो मैगं गोथांफोर ओ लाइ लाफा बा गुबुन गुबुन जेरै ओ खुदुना ओ बिदिनो गोबां मैगं दं बायदि बायदि दं आ
औ औ नंगौ नंगौ
जोङो ओ ओ बेखौ जमा बा उम गासै मैगंजोंबो गोरोबहोनानै जोङो खारदै खारै संनाय जायो आरो जेराव जों खारै नोङा माबा खारदै खारै बुंजाया मा खारैखौबो जोङो न'आवनो बानायनो हायो आरो ना ना नोंथां जोङो गावनि आखाइ आखाइजोंनो बानायनाइनो हायो ओ जेराव जोङो खारैखौ खारैखौ बोरै बानायो होनना बुङोब्ला ओ थालिर बिफांनि ओ थालिर बिफां फस्ला एबा थालिर मादानिबो बानायनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
थालिर फस्लाखौ फिसा-फिसा हानानै आरो मादाखौबो फिसा-फिसा ओ जावना लाना फिसा-फिसा हाना जोङो ओ फोरानो आरोना नोंथां सान्दुंङाव ओरैनो सान बा ओ बा सान बा द' सानहालागै जोङो फोरानना दोननाय जायो जायो आरो नोंथां जेराव जोङो बेखौ फाननानै गोरान खालामखांनायनि उ उनाव जोङो सावनानै बे ओ जमाबो बे बेखौ आलदा ओ गुबुन गुबुन बो साव सावनो हायो आरो आरो जमाबो सावनो हायो जेराव जोङो सावनानै हांगार मोननाय बेखौनो जों खारै होनना बुंनाय जायो आरो ना ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बयनिसाबबो साबसिन हामसिन खारैयानो जाबाय जोंनि थालिर मादानिफ्राय मोनाय आ
औ औ औ थारैनो
ख्रिबो बांसिन मोजां होनो हायो बिदिनो जोङो खारि औ नोंथां बिदिनो जोङो ओ खारैजों गोबां ओंख्रि संनो हायो खारदै ओ अनला खारै ओंख्रि गोबाब आरो सबाय
औ औ
जाना हायो आरो ना बुंनो थाङोब्ला ओ बर' बर'फोरा सबाइ खोबो जानो मोजां मोजां मोनो आरो नाथाय गुबुनफोराबो जायो। होबाय बिदिनो सबायखौबो जों गुबुन गुबुनजों जानो हायो। जेनाव बेदर। आरो साम' बायदि बायदिजों नाजोंबो जानो हायो बिदिनो। ओ नोंथाङा अनला अनला ओंख्रिखौहाय गुबुन गुबुन ओ बेसाद बा जिरादजों जानो हाफेरबायना नोंथां?
औ औ हाफेरबाय नोंथां।
अ नोंथाङा मा माखौ जानानै मोजां मोनो? अनला खारैजों नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
औ आंथ' दा ओ बुंनाय बायदिब्ला जोंनिनो बे ओ थाइगिर जे बुङो बेखौ औ औ थाइगिर जोंबो बेखौ खौ जानो हायो बा बेयाव थाइगिरजों जानायाव जोङो नाबो होजायो।
थारैनो नंगौ।
जायो बा ना गिदिरबो होजायो आरो।
थारैनो नंगौ नोंथां।
आरो जोङो थाइस्रि बिफां जे बुङो थाइस्रि बिफांनिफ्राय जोङो थाइस्रि फिथाइबो मोनो, आरो बिबारबो मोनो बे बिबारखौबो जोङो अनला खारैजोंनो जानाय जायो आरो।
थारैनो नंगौ नोंथां। थिग बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन जों जानो हायो आरो ना नों थां अनला खारै बा अनला ओंख्रिखौ जेराव जोङो थावजोंबो जानो हायो। खारैजोंबो जानो हायो। आरो जोङो अनलाखौ गोबां मैगं थाइगं जों जानो हायो जेराव जों अनला फाख्रि बुङो। अनलादो मेवाइ ओंख्रि होना मेवाइ संनाय ओंख्रि होनना बुङो। बिदिनो जोङो अ अनला फाख्रि होनना बुङोब्ला जोङो अनलाखौहाय खारैजों संनाय जायो आरो ना नोंथां जेराव जोङो लाइ मैगंखौ होना होब्ला जोंना अनला फाख्रि होनना बुङो आरो।
औ औ।
ज खाला ज खालामनानै सङोब्ला जों आरो आरो बेखौ बा औवा मेवाइ, जेराव जों औवा मेवाइजों सङो बे औवा मेवायानो जाबाय औवा गाजा बा बा बेखौ औवा फिसा फिसा होनना बुङो आरोना। ओ गोरलै ओंखारनाय जेराव जोङो अनलाजों जानोब्ला बे औवा मेवाय होनायखौ जोङो ओ औवानिफ्राय दानना लाबोनानै जोङो मोजां सुनानै फिसा फिसा हानाय जायो आरोना नों नोंथां जेराव हानाय हानायखौनो जोङो ओंख्रियाव होनानै ओ सङोब्ला बे खौनो अनला अनला बिनो मेवाइ ओंख्रि होनना बुंनाय जायो आरोना नों
अ अ औ नों थाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना जे जोङो औवानिफ्राय मोननाय बे जि गाजा बेखौ जोङो मारै मारै जिरनानै बा माबोरै माबा बानायनानै जों बेखौ जानाय जायो एसे फोरमायलाय।
औ नोंथां जोङो बेखौहाय औवानिफ्राय दाननानै लाबो ला दाननानै लाबोनानै जोङो मोजाङै सुनानै ओ बेखौहाय दसेनि थाखाय दोन्थ'नानै जोङो फिसा फिसा हानानै हानानै जोङो फोरानना दोनो आरोना फोरानना दोनना एसे जे फोरानना दोना जों ओंख्रिजोंबो संना जानो हायो आरो बेखौहाय आसारबो बानायनो हायो आरोना नों थां। जेराव जों आसारखौहाय ओ गो-गोबां रोखोमजों जानो हायो आरो नाजोंबो जानो हा यो अनलाजोंबो जानो हायो आरो बि दिनो गुबुन गुबुन ओं ख्रिजों जानो हायो आरोना जों नोंथां। जोङो गरमनि दिनावहाय बेखौ मोजांसि सिन मोनो आरो नोंथां ओ ओइ अल मेवाइ गो खै जोङो बा आसार खालामना दोनोब्ला गरमनि दिनाव मोजां जायो जानो। जेराव ओ जोंनि माइ गायनाय फोथाराव माइ गायनाय बा हालौनाय बिसोरनो जों बे ओंख्रैखौ संना होयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ उम ओ आरोबाव ओ जोङो नोंथाङा जे बुंनाय बायदि ओ औवा मेवाखौ आसार खालामना जायो बुङो ओ बेखौ जोङो मा माजों ओंख्रि जायो एसे बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां जेराव जोङो बेखौहाय नाजों जानो हायो आरो खायफाया खायफाया बेदरजोंबो जायो आरो अनलाजोंबो जायो आरोना बयनिसायबो साबसिन हामसिनानो जाबाय जोङो नाजों आरो अनलाजों जानायानो मोजांसिन आरोना बे मेवाय मेवाय गोख खै बानायनाया
औ औ थारैनो
ओ नों नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि बानायोना नोंथां?
औ औ जोंनि हालामावबो औ जोंनि हालामावबो बिदिनो बानायो
औ नोंथां नोंथाङा जानानै मोजां मोनोना बेफोरबायदि ओ मेवायनि ओंख्रिफोरखौ
औ मोजां मोनो नाथाय दिनैसिमहालागै ओ बिदि आसार बायदि खालामफेराखै आरो मोनस जादों नाथाय औ
ओ ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला बिब्दिखौनो गोबां बानायनाय नुयो आरो ना आइजोफोरखौ बा बिदिनो ओ दाननानै गरमनि दिनाव जानायखौ बांसिन नुनो मोना आरो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां ओ बुङो मानसिफोरा बे गो गोखैजोंनो ओ मानसिफोरा ओंखाम जोबोद खहाबनाय मोनो होननानै बुङो आरो ना नों
ओ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि समखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो फिन खेबसे लोगो मोन फिनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय नोंथां
औ औ थारैनो गोजोन्थों